औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
दा आं नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो दाथ' आं फ्रियानो।
अ। नोंथाङा फ्रिब्ला दसे जों सावरायजागोन नामा
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ
ओरैनो मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
ओरैनोथ' जोङो जेनेबा दिनै गेम्सनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा
औ जेनेबा ओ गेलेनायनि सोमोन्दै ना औ जोंनि माखासे दोरोङारि गेलेनाय सोमोन गेलेनायफोरनि सोमोन्दै आरोना नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन दे मोजां आयदा बेफोरबो
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागौमोन नामा
औ नोंथां दे आं फोरमायनो नाजागोन जा हायो बेखिनिखौ
औ
आं दा नोंथां जोंहा दोरोङारि गेम्स होननानै बा गेलेनाय होननानै बुङोबा जोङो गोदोनिफ्राय जाय फोर खेलाफोरखौ गेलेनानै गुबुन ओ उननि जा जोलैफोर बिथांमोना सोलोंनानै जा गेमफोरखौहाय जोङो ओ
गुबुन मोनसे फिरिनिफ्राय गुबुन मोनसे फिरियहा गेलेबोयै गेलेबोयै जों दासिमबो फोथांनानै ला लाखिबोदों बैफोरबायदि गेमफोरखौननो जों दोरोङारि गेम माने बा गेलेनाय होननानै बुंनो हायोना नोंथां
औ नंगौ
अ दा जेरै जोंहा बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि गोबां माने गेस गेलेनायफोर दंमोन जेरै जों बुंनो हायो ओ ओ जों गिदिर गिदिरफोरनि गेलेनायाव बुंनो हागोन जों खमलायनाय गेलेनायफोर दङ' नङा होम
औ नंगौ
बोरला गावनाय बिदिनो गिला गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां लोगोसे जोंहा गोबां माने फिसा फिसा खेला फोर दंमोन आरो जायफोर हजों उन्दै गथ'फ्रा गेलेयोमोन जे थाखोमालायनाय गेलेनाय फिटटु गेलेनाय होननानै बुङो जोङो सेन्देल साखा बुनायफोरखौ जों नुयो
औ
बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां अन्थाइजों गेलेनाय जायो गर गावनाय बा गर' गोबां माने गुबुन गुबुन मुंनि गोबां खेलाफोर हाखर खिखर बिदिनो जों गोबां मोननो हायो आरो नो माने नोंथां
औ
औ दा बेफोर गेमफोरखौ जों माने आथिखालाव एसेबां मानि दानि गथ'फोरखौ जों गेलेनाय नुनो थांबांलिया बा गे देरफोरखौबो जों गेलेनाय नुनो थांबांलिया जोंनि माने जोंनि दा जायफोर गोदान जोलैनि लाइमोनफोर बा गथ' गर ग गथ'फोर सेंग्रा सिख्ला माने बैफोर मानसिफोरा दाया दाना बेफोर गेम्सफोरखौ बा गेलेनाय फोरखौ गेलेनो नागिरलिया आरो नोंथां
औ ओ
दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल थिं बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ दासिमबो नुनो थाङो नामा ना बेबायदिनो दा गोदान मुगा जाबोनाय लोगो लोगो बेफोर गोमालांनो हमबाय नोंथांमोननिथिं नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आं नोंथांमोननि जायगानि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों माने बिनि सायाव
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओरैनोथ' जों बुंनो थांब्ला गोदो जाबायदि गेलेयोमोन जेनेबा दाथ' आथिखालाव जोङो बांद्राय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला आरो सर समजों लोगोसे ओ बेफोर गेलेनायफ्रा आथिखालाव जोबोद खम जालांनो हमबायसै बुंनो थांब्ला आथिखालाव गैलानो होनजायो जेनेबा गोदोनि जाबायदि गिला गेलेनायफोर जेनेबा दाथ' जों गिला गेलेनाय होनब्ला आथिखालनि गथ'फोरखौ मिथिलानो आरो जेनेबा बिसोरो
औ औ
गोदोथ' जेनेबा गथ'फ्रा अनेक गेलेयोमोन जेनेबा
औ
आथिखालनि गथ'फ्राथ' दायो बांसिन माने मबाइलजोंनो थासै
औ नोंगौ नोंथां
जोबोद खम नुनो मोनबाय आरो दा
औ
ओरैनो दा नोंसिनिथिं बेफोर गेलेनायफ्रा दास सिमबो दं नामा
औ नोंथां ओ आं दहायबो एसे बुंखादोंमोन नोंथां ओ जोंहा बेफोर गेलेनायफोरा दा नोंथांनिफ्रायबो आं खोनानानै मिथिनो मोनबाय जे बे गेलेनाया नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने खम जालांबायबा नुनो थांबांलिया नङा होमबा नों थां। औ दा बेबायदिनो जोङो बे गेलेनायखौ जोंनि ओनसोल बा नोंथांमोननि ओनसोल बा जों गोबां जायगाफ्रावनो माने आथिखालाव बेफोर गेलेनायफोरखो नुनो थांबांलिया आरो ना नोंथां। जोंनियावबो बेफोर गेलेनायफ्रा गोमालांनो हमबाय। जोंनि दानि गथ' दा जोंहा मबाइलजोंनो थासै। बा बिमा बिफाफ्राबो बेफोरो गेलेनाय मानायफोराव एसेबां माने गथ'फोरखौ उदाङै हगारना होनो नागिरला दानिया आथिखालावहाय।औ बेबायदिनो जोङो बेफोर जोंनि दोरोङारि गेलेनायखौ जोङो खोमाना लानाय बायदि जाहैदों आरो ना नोंथां।
औ।
औ बेजों लोगोसेनो आं नोंथां मोनसे बाथ्राखोबो नोंथांनो नोंथांजों एसे सावरायनो लुबैदों जे जोंहा ओ नैबे दा जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरा जोंनि जेरै जोङो माखासे गेलेयोमोन ओ सेन्देल साखा बुनाय बेफोरखो गेलेयोमोन नङा होमबा जों नोंथां लोगोसे बिदिनो जोङो जों दा जों जेरै फुटबल होननानै बुङो ना
औ।
बे बलखौहाय जोङो जोंनि गोदोनि समावहाय मा जोंहा जुमब्रा फिथाइखौनो जोयोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
औ बेजों लोगोसेनो जोंहा गर गावनाय गिला गेलेनाय बाथा बुनाय बेफोरबायदि गोबां खेलाफोरा गोमानानै थांबाय नालाय आथिखालाव नुनो थांला नालाय जोंनि बर' समाजाव माने बेफोरो मोनसे मोनसे खहा होननानै बुंनो हा-हायो आरो जों नोंथां। औ बे जोंनि मोनसे दोरोङारि गियाना बे जोंनिनो मोनसे सम्पति बायदिनो जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे गेलेनायफोरा जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरा दा बा ओ नेसने ल लेभेलावहाय गेलेनाय माखासे गेम्सफोरजों बा गेलेनायफोरजों एखे आरो ना नोंथां।
औ।
ओ जेरै जोंफोर गुला गावनायफोरखौ दों जों दा आर्सारि गावनाय बेफोरजों रुजुनानै नायोब्ला नुनो हायो जुमब्रा जोना नै जोनायफोरखौ जोङो फुटबलफोर गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां गेलेनायफोर खौ नुनो मोनो।फिथु गेलेनायफोरा जोंहा क्रिकेट गेलेनायजों एसेबाबो माने सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनो आ रो ना नोंथां।
औ।
औ बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां दङ'मोन नोंथां जों सानथ्रनोनो हाया जोंनि दोरोङारि बर'फोरनि गेलेेनाय होनबा। जोंनि गथ'फोरा जोंहा सेन्देल सेन्देल साखा बुनायजों लोगोसे ओ साइकेल साखा बुनाय थाइयार बुनाया
बैफोरबायदिखोबो जोंना गथ'फोरा गेलेयोमोन आरो ना नोंथां ।
औ।
औ बेबायदिनो गोबां हायाव आस बोलायनानै ओ गुद गुद गेलेनाय होननानै आं बुंगोन बेजों लोगो से ओ जोंहा थाखोमालायनाय गेलेयोमोन जोंनि गथ'फोरा। ओमफ्राय बेबायदिनो गनसि दोनखुमानाय मानाय गोबां माने फिसा फिसा खेलाफोरा जोंना दा गोमालांजोब्बाय जोंनि गथ'फ्रा गेलेनो रोंला बा जोंबो बेफोर खेलाफोरनि गेलेनाय माखासे दोरों गियानखौ जोंबो रोंलाखोनो होनना बुंनांगोन आरो नों
औ ।
औ दा नोंथाङा बेफोर गोमालांनायनि ओ थाखाय बा गोमालांनाय जाहोननि थाखाय नोंथाङा मा फोरमायनो सानो मा नोंथांनिफ्राय नों मा बुंनो सानो?
ओरैनोथ' आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जेनेबा जोङो आथिखालाव बांसिनानो बा दानि मुगानि मानसिफ्रा जोङो गोदोनि गेलेनायफोरखौ बांद्राय मिथिला जेनेबा नोंथाङा बुंलानाय बायदि गोदोथ' गोबां गेलेनाय दंमोन जेनेबा नङा होमबा?
औ ।
ओ जेरै गथ'फ्रा गिला गेलेनाय बिदि मार्बल गेलेनाय ओमफ्राय थाखुमालायनाय बायदिसिना गोबां गेलेनाय दंमोन आरो ओमफ्राय बेफोर समजों लोगोसे लासै लासैनो गोमालांजोबबाय आरो । दा आथिखालाव जेनेबा मबाइलजोंनो बांसिन थानायखौ नुनो मोनसै आरो गथ'फ्रा ओमफ्राय बिनि थाखायनो बेफोर गेलेनायखौ आं गोमालांदों होननानै सानो ।
औ ।
दा बेफोर गोमालांनायनि थाखाय जोंहा खहाबो जादों आरो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि थाखाय ।
ओ दा नोंथां जोङो बेफोर गेलेनायफोरखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोंहा माबाफोर राहा दं नामा नोंथांनि साननानै मोननायावहाय बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबाफोर ओ सानखांनायफोर दङ नामा?
ओरैनोथ' आंनिफ्राय आङो आं फोथांना लाखिनायनि थाखाय आं जेबो राहाखौ नुहरथ'वाखै जेनेबा ।
औ ।फोथांना लाखिनानै औ नोंथां फोथांना लाखि आखिनायनि राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नोंथां जोंहा बेयाव जोंनि द मानि गथ'फोरा लासै लासै माने सम मुगादाव जौगानायनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फ्रा गुबुन रोखोमै माने ओ मा होनगोन बेखौ? थांनानै थायो होनांसिगोन ।आरो जोंनि बिमा बिफायानो जेनेबा। साननाय हनायानो गोजौ फारसे जाबाय जेब्ला, जोङो गथ'फोरखौ लेथ्रा थाजानो बायो बिमा बिफ बेखायनो दाउ दाउ अनो ।जोंनि दानि गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो माने ओरैबायदि माने साननो गोरोंखौनो होननांगोन बेखौ जेनेबा आइडिया गोरों बा राव रायज्लायनायावनो होन माखासे साननाय हनायानो उन्दैनिफ्रायनो जोंनिया दानि गथ'फोरा माने रोंखा राखा एसे जानो नागिरो ।आरो रोंखा राखा नङाब्ला माने जों गोबां सालु होननांगो। आरोना बेखौ रोंखाराखै माने सालु जायो। दानि गथ'फोरा दा बेफोराव जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रानो एसे एनै सम मोनोब्ला बेफोर गेलेनायफोरखौ गेलेहैयोब्ला मोजां मोजां होमब्लासो जों जोंनि गेलेनायफोरखौ फोथांना लाखिनो हागोन। मा होमब्ला नोंथां? औ। जोङो फोथां लाखिनायनि राहाया बेनो जे जोंनि गासैबो बर' समाजाव बेफोरखौहाय जोङो फरायनाय बिजाबफोराव आयदाफोराव जों सोस'ना दोननो दोननो हानांगोन नोंथां।
औ।
औ ।जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरायनाय जा बिजाबफोर बेफोरावहाय जोङो बै गेलेनाय फोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै बेफोरखौ लिरनानै होनो दोननो लिरनानै बा फरा आयदायाव सोना होनो हानांगोन अब्लाना बै गथ'फोरा माने फरायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ मिथियोब्ला दानि आथिखालनि गथ'फ्रा बेफोरखौ मिथियोब्ला जिहेथु बिसोरो गावसोरनि सिगांनि जा गेदेरफोर बिसोरनिफ्राय नुनो मोनासै बा मिथिनो मोनासै माबायदि गेलेयो बेनि सोमोन्दै बै लेखायाव फरायना मोनोब्ला बिसोरो माने गावसोरनो फरायना मोननानै माने गेलेदावनो सोलोंगोन आं बेखौ सानदों आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां
दा बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां राहाफोर थाबावो दा नोंथां आङो बेखिनियाव फोरमायनो गोबां दंबावोमोनब्लाबो जोंहा समा जानानै फैबाय नालाय बेनिखायनो आं आद्रा खालामनांसिगोन फोरमायनायखौ
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोङो बिदिब्लाबो दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'सै मा होनो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां